गिबियावनो मोनाबिलिनि गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिस नोंथांनिसिम गोजोन बावहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां थारैनो आंनिफ्रायबो बाउहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
नोंथाङा एसे सम होनो हागोन नामा आंनो नोंथां
औ नोंथां हागोन
औ अब्ला आं आं नोंथांनो कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं मोनसे आयदानि सायाव एसे फोरमायनो नागिरदों। आरोना माने फोरमायजानो नागिर लुबैदों औ नोंथाङा। हागोन ना फोरमायनो नोंथां?
औ नोंथां हागोन सोंथि सोंबानो जा सोंथि सों नोंथां
औ अब्ला आं आं जि बुंलानाय आयदा बेनो जाबाय। जिब जुनार फिसिनाय जेरै दाउ अमा बोरमा
औ
औ बेफोर जिब जुनारखौ जोङो माबा दियै फिसियोब्ला माबायदि मोजां जायो आरो जेनेबा जों बेखौ फिसिना मा मोनो बोरै दावगानो हायो। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन नोंथां। आंना गोरोन्थिफोरबो जानो हागौ बारा इदिनो गोदानसो नालाय नोंथां औ औ औ औ जों बिब्दिनो बोरमानि बागै सावरायनोसै नोंथां। बोरमा फिनायनि बागै
जागोन दे नोंथां
बिबदिनो जोङो बुंनो थाब्ला बोरमा फिसिनायनि गुबै जाहोन ना जाबाय नोंथां
औ
औ बिबदिनो जोंनि न'खरनि बिदि रां बि्दिनो माने जोङो जौगालांनायनि थाखाय फिसिनाय जायो आरो नोंथां। जेरैहाय जोङो बेखौ फाननानै रां मोनो।
औ
औ बेनि थाखाय फिसिनाय जायो जेरैहाय जोङो बोरमाखौ बिब्दिनो जोङो माबा नोंथां बिब्दिनो जोङो बिबदिनो जों बुंनो थाङोब्ला नोंथां बिब्दिनो जोङो नवावनो फिसिनाय जायो नोंथां ओ।
औ नंगौ नोंथां
बिफां लाइफां बिदि बोरमायाथ' गांसो जाना थांना थायो नालाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां बिदिनो जोङो गांसो बिदिनो औ बिदिनो दुब्लि फोथार एबा खोनादोना नोंथाङा? दुब्लि फोथार दुब्लि फोथार एबा जोङो बिब्दिनो बारिफोरावबो बेखौ जोङो बिदिनो जोङो बेखौ दिरुं लागायनानै होनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो गांसो जानो थाखाय नोंथां औ नोंथां जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला बिब्दिनो जोङो बोरमाखौ बिदिनो नवावबो फिसि माबा नवावबो इदिनो दुब्लियाव हैयालासे सिनो बिदिनो बिफां लाइफां बिदिनो बिफां लाइफांनि हाननानै बे बिनो जाग्रानि थाखाय बेखौ होनाय जायो नोंथां। औ बिदिनो जोंनो बोरमा बोरमाया जोंनो बिबदिनो औ गोबां बिबदिनो मदद खालामो आरो बिबदिनो गोनां जानायफोराव बिबदिनो जोंनो रांनि गोनां जानायफोराव जोङो बिदिनो बोरमाखौ फिसिनानै एसे गिदिर जायोब्ला नोंथां बेखौ जोङो फानो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
बे रांखौ जोङो मोननो हायो आरोखि नोंथां औ नोंथां। नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जागोन दे नोंथां।
औ औ नोंथां।
अब्ला आं फोरमायनोसै दा जोङो जों मा गोदो जों गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जेनेबा जोङो गोदो गोदोनिफ्रायनो दाउ, अमा, बोरमा बायदि आरि जुनाद फिसिनानै जोंङो जाबोगासिनो। मानो होनब्ला बेयो मानो होनब्ला बेयो सुबुं माहारिनि मोनसे मोनसे सोरजिथाइ रोखोमबो बुंजायो नंङाबा बेनि सायाव सोनारनायबो बुंजायो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां
नोंथां बुंनाय बायदिनो जों जेरै दाउ फाननानै बोरमा फाननानै अमा फाननानै मोननाय बायदिसिना रांखौ जोंङो न'खरनि खरसा एबा नांनाय बायदि खामायनाय जों बाहायनाय जायो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
दा जोंङो बोरमाखौ गिबियै
जोंङो बोरमानो मोनसे बैसां बानना होनाय जायो मानो होनब्ला बोरमाया गोजौ एबा गोरान जागा लुबैयो। बेनि थाखायनो गोजौ गोजौ जागानांगौ आरो गोदोनि दिनाव एबा आवगायनि दिनाव जोङो अमा फिसियोमोन नोंथांङाथ' मिथियो जानो हागौ।
औ नोंथां मिथिगौ नोंथां।
गोदो अमाखौ जों मा खालामोमोन। दंफां सिङांव एबा बिब्दिनो औवा सिङांव जोंङो खाना दोननाय जायोमोन आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां
अखा हाबा बे जायगाया हाब्रु जाजोब जायजों गोबां लेथ्रा जायो। आरो बेमार जानायनिबो एसे गोहोम गो मोन आरो नोंथां
नाथाय दानि आथिखाल मुगायाव जों हानाय मानि गोबां हायाबाबो एसेबाबो जोङो बिदि अमाखौ जोंङो पाक्कानि एबा हाफ उयाल बाननानै होना दोननांगौ आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
जोङो दाउ फिसिनानैबो जों गोबां रां खामायनो हायो। दा आवगायनि बायदि दा जोंनिया नों थांला मानो होना आवगाय जोंङो माइखौ उलार एबा दिेंखियाव देनानै मोननाय गुन्दैखौसो जाहोयोमोन अमा अमा बोरमा बायदिनो
औ औ नोंथां औ औ नोंथां खोनादों नोंथां।
औ नाथाय दानि आथिखाल मुगायाव जोंङो जि अमा दाउ बोरमा बायदिनो आवगायनि बायदि जुदि गुन्दैखौ होबा बेखौ जानाय नंङा औ बेनिखायनो औ दा आथिखालाव मानसिनि जे गियान बेबो गोबां सोलायबाय एबा गियान गुन गोन गोनांसिन जाबाय आरो नोंथां जायनि औ जायनि जाउनाव गोबां भिटामिन गोनां दाना होनो बेखौ जायखौ जोंङो बिटपिट होनो स्टार्टार होनो बरबि बायदिखौ जोंङो अमा मोसौ अमा बोरमा दाउ बायदिनो जों जाहोनानै बिसोरखौ खम समावनो गोबां देरहानानै जोंङो गोबां रां मोननो हायो नोंथां औ खोनादों आरो बिबदियैनो जुदि जुदि नोंनि बिदि नों थांनि जुदि फिसिनाय बे जिब जुनारनि अनजिमायाव जुदि बाङो अब्ला सोरखारनिफ्रायबो अनसुंथाइ मोननो हानायनि इसे माबा थायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
नोंथांनि ओनसोलाव एबा नोंथांनि न'आव दाउ बोरमा एबा अमाखौ माबायदि दोननाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां हागोन थारैनो
औ
जों बे बिदिनो अमानि बागै सावरायनसै नोंथां औ बिदिनो जिहेतु जोङो अमाखौ फिसियो
औ
जोंनि नखराव जेन जेरै जोङो फियो बिदिनो जोङो अमाखौ बिदिनो दानि जुगावथ' जोङो बिदिनो नोंथां बुंनायबा बि बायदिनो
औ
गोदोनि दिननि बायदि जोङो बिदि नुनाय नुलिया मानो होनोबा जोङो दानि जुगाव दानि जुगाव जोङो बिब्दिनो पाखानि एबा हाफ वाल बानायनानै बेयाव दोननाय जायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
मानोना बे बेमार आजारनिफाय बारग'नो थाखाय नोंथां
औ
औ बेखौ दोननाय जायो आरोखि नोंथां जेरैहाय जोङो बुंनो थां थाङोब्ला बे अमानो
औ
होनांगौ आदारनि बागै बुंनो थाङोब्ला नोंथां
औ
जेरैहाय जोङो गुन्दै बिब्दिनो फान्थाव बिदिनो आलु बिदिनो बायदि रोखोमनि जोङो बेखौ रुनानै थास' बिब्दिनो औ नोंथां रुनानै रुनानै जमायै रुनानै आदार होनाय जायो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां थारैनो
आरो बिब्दिनो जोङो बुंनो थांङोब्ला बिदिनो अमाया जोंनो फिसाबो होयो नोंथां
औ थारैनो नंगौ नोंथां
बे फिसाफोरखौ जोङो बिबदिनो फिसा जा नायनि उनाव जोंङो बेखौ बिदिनो थामजि दानसोआलागै थामजि दिनसोआलागै आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जाहोनानै
औ
जोंङो बेखौ देरनाय देरोब्रा नोंथां।
औ
बिदिनो जोंङो बाजारफोराव फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो। जेरै बुंनो थांङोब्ला नोंथां
औ
औ औ बिदिनो नोंथां बानायनाय जाया आरोखि नों जोंनिखिं
औ
औ नोंथां
अब्ला जेनेबा नोंथांनि न'आव जेनेबा माबायदियै जेनेबा दोननाय जायो एबा फिसिनाय जायो नोंथाङा नोंथांनि न'नि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
ओ नोंथाङा मानि सायाव होनदों नोंथाङा?
जेनेबा नोंथांनि न'आव जेनेबा दाउ अमा बोरमा फिनाय जायो। नोंथांनि न'आव
औ नोंथां आंनि न'आवथ' बिब्दिनो नोंथां बुंनो थाङोब्ला नोंथां बिदिनो जोङो थ' आं आंनि न'नि बागै फोरमायगोन नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
बिदिनो जोङो बोरमाखौ जोङो बिदिनो गोजौ जायगायाव दोननाय जायो। नोंथां जेरैहाय खोनादोंना थाङा?
औ खोनादों नोंथां।
थां एबा बिब्दिनो हायाव दोननाय जायो नोंथां जेरैहाय जोङो बैसांखौ बैसाङावबो दोननाय जायो बोरमाखौ। मानोना बिसोरो बिब्दिनो गोजौआव थानानै एसे मोजां मोनो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
बिब्दिनो जोङो बोरमानो बिब्दिनो गांसो बिब्दिनो बायदि रोखोम बिफां लाइफांनि बिब्दिनो बिलाइफोरखौ जाहोयो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ औ बिब्दिनो जोंनि न'आव बिब्दिनो फिसिनाय जायो आरोखि नोंथां।
औ
औ नोंथां
औ नोंथांनि बायदिनो आंनियावबो बिब्दिनो आंबो दाउनो गुबुन मोनसे न' जायखौ जों गलार बुङो।
औ औ नोंथां नंगौ।
जोङो दाउखौ दोननाय जायो मानो होनबा दाउनोबो गुबुन मोनसे न' नांगौ।
औ नोंथां नंगौ।
गावनि गोसोम बायदियै थानानै
औ नोंथां
थां बुंनाय बायदिनो आंबो बोरमाखौ बैसां एबा ए बिदिनो न' गुबुन मोनसे न' दोंबावो जेराव जेराव बैसां बानना होदां बोरमानो आंहा दा गासै मा द' बोरमा दं। आरो बाजिसो दाउ दं आंहा
औ नोंथां।
अमा दहाय आं बुंनाय बायदिनो अमाखौ जोङो हानायमानि गुवाल एबा पाक्कायाव दोननांगौ होनदोंमोन ना नोंथां। आं दा हाद्रायाखैबाबो गाहायनि जि थाखो एबा फ्लरखो ल' थालायना होनाय जादों आरो ना नोंथां। बाखि
जाथों
गुबुन साइडाव थानाय जि बेरा बेखौ आं औवाजोंनो बाननाय जादों नोंथां। औ दा आंहा गासै माथाम अमा दो नोंथां।
औ औ
औ जायखौ आं बोसोराव फाननानै खमैब्लाबो स्निजि रोजा रां मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ
अब्ला नोंथां जोंनियाबोथ' समा जाबाय
औ नोंथां औ
नोंथांनिसिम बिबदिनो दाउ, अमा, बोरमा फिसिनायनि बागै मिथिनानैनै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां आंबो नोंथांनिफ्राय बिनि फिननायखौ मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथाङा नोंथाङा दि आं बुजिनि बे बाथ्राखौ फोरमायहरनायनि थाखाय नोंथांसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबफायखर थाबाय नोंथांसिम।
औ गोजोन्थों अब्ला ना नोंथां
औ नोंथां गोजोनथों
औ दे
औ नोंथां